हेल' औ नोंथां।
गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग नोंथां।
औ नोंथांनिसिमबो जासि
औ नोंथाङा औ औ नोंथाङा फ्रियाव दंथ'यो ना नोंथां दासान्दि?
औ दासानदि आं फ्रियैनो दोनथ'यो।
औ नोंथाङा फुंनि जामुंखौ जाखांबाय नामा नोंथां?
औ जाखांबाय।
औ मा मैगं जानाय नोंथां?
ओ मैगंआ अनलायानोमोन अनलाजों नाजों।
औ नोंथांजों दिनै जोङो जानाय लोंनायनि सायाव रायज्लायगोन आरो नोंथां?
औ नोंथां।
औ नोंथाङा नोंसोरनि गामियाव। बिदिनो मा मैगं जायो? आरो मा मैगं गायो? आरो फिथाइ सामथायाइाव मा फिथाइ सामथायाइखौ बांसिन नुनो मोनो नोंसनि गामियाव? ओ बेखौ फंनैसो फोरमायनो हागोन नोंथां।
औव नोंथां ओ जोंनि गामियाव ओरैनोथ' जोंनि गामियावहा बेबायदि गोबां आबादारिजों बुंफबनायलाय ओ जोंनि गामियाव गोबां बेबायदि आबाद मावनाय जायो बेबायदिनो जानाय लोंनायनि बिसय जों नायोब्ला ओ दैज्लांनिफ्राय लानानै मेसें ओ जागायनानै जानुवारि दाननिफ्राय लानानै डिसेम्बर दानसिम बेबायदि ओ जोंनि जोंनि गामिफोरावहा बेबायदि मैगं थाइगंफोरखौ नुनो मोनो।
फारसेनिफ्राय जों बुंनानै नायोब्ला जोंनि ओ गामियाव बेबादि जानाय लोंनायनि बिसयजों नायोब्ला मा मा मैगं जायो माबायदि फिथाइ सामथायाइ जायो आरो माबायदि थायो होननानै जों नायोब्ला ओ जों नुनो मोनगोन जोंनि गामियाव बेबायदि गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि ओ मैगंफोरखौ गायो बेबादि मैगंआ ओ दैल्जां बोथोराव ओ गुबुन गुबुन जायो आरो मेसें बोथोराव गुबुन गुबुन मैगं जायो ओ दैज्लां बोथोराव ओम बेबादिनो
फल जिंखा जोगोनार खुमब्रा ओ फोरखौ गायनाय जायो आरो आरो बेबायदिनो ओ जों नायबावोब्ला मोननो हागोन लेस्रा आरो ओ भेन्दि बेबायदिनो मैथा मैगं आरो फाथो मैगं बेबायदि मैगंफोरखौ जोंनि गामियावहा नुनो मोनो जि मैगंफोरा बर'फोरनि मोनसे ओ गुबै मैगं होनानै बुनां बुंनोनांगोन नंङाब्ला ओ सा सानजा भारतावहा सोलिनाय बेबायदि गो थां मैगं जाय मैगंफोरखौ बे सा सानजा भारत ओनसोलावहा बे बालि जानाय जायो ओ बेबादि मैगंफोरखौ जोंनि गामिफोरावहा मोननो हागोन आरो बेबादिनो नागि नायबावोब्ला मोननो हागोन जि लाव ओम आरो खुमब्रा खुमब्रायाबो बेबायदिनो मोननै रोखोमनि बेबायदि ओ दानि जुगाव जों गोदान बेबायदि खुमब्राफोरखौ नुनो हायो जायखौ हाइब्रेट होननानै बुंनाय जायो। आरो लावआबो बेबायदि मोननै रोखोमनि थायो जाय लावफोरा बेबायदि ओ गोलाव महरनि आरो जायाहा गुसुं महरनि बेबायदि गोबां मैगंफोरखौ मोननो हायो ओ आरो हाग्रानि मैगं नायोब्ला जोंनि गामि फोरावहाय जों मोननो हागोन दिंखिया। ओ आरो ओम बेबादिनो मान्दे ओ दाउ फेन्दा आरो सिब सिब्रु जायाहा माइ गायनाय समावहा माइयावहा ओंखारो बेबायदि मैगंफोरखौ जोङो मोननो हायो। आरो बेफोरखो खानानै बा जोंनि ओ गामि ओनसोलाव थानाय आइजोफोरा बेफोरखौ खानानै ओ फाननानैबो रांखावरि आरजियो ओ जोंनि गामियावहा बेबदिनो आरो बाव मोनबावनाय बेबायदि मैगं थाइगं बा फिथाइ सामथायाइफोरा दंबावो ओ बांसिनै बुंनो थाङोब्ला जोंनि गामियाव थानाय फिथाइ सामथाइफोर जेरै खान्थाल थाइजौ लिसु लिथुखु आरो मोदोम फुल फिथाइ आरो ओ जोंनि गामियावहा बांसिनै दायो जि दैज्लां बोथोर बे दैज्लां बोथोरावहा बांसिनै खेथि खालामनानै मोननाय ओ फिथाइ बा बिखो गायनाया बेजों रांखान्थि रांखावरि आरजिनाय ओ फिथाइ होननानै बुंनांगोन बारि होननानै बुंनांगोन ओ बेखौ जों नायोब्ला मोननो हागोन ड्रागन फिथाइ जायहा ओम गुलाफि रंनि बेखौ जानानै बेबायदि गोबां आइनफोरखौ मोननो हायो प्रटिनफोरखौ मोननो हायो बे फिथाइखौ गोबांसिनै जोंनि गामिफोरावहा गायनायखौ नुनो मोनो। आरो बिनि अनगायैबो जोंनि न'खरफ्रोमावबो थानाय बेबायदि थाइजौ खान्थाल, लिसु, लिथुखु आरो बेबायदिनो आमलाइफोर बेफोरबायदि फिथाइ सामथाइफोरखौ जोंनि गामियावहा नु नुनोमोनगोन आरो मेसें बोथोरावहा नायनो थाङो अब्ला जोंनि गामियाव मा मा फिथाइफोर बा मा मा मैगंफोर गायो होननानै बुङोब्ला थास' आरो ओ बिलाथि फान्थाव आरो जोङो नायनो थाङोब्ला मोनबावगोन बेबायदि जोंनि गामियावहा स्ट्रबेरि फिथाइनिबो बेबायदि आबाद आबाद खालामनाय जायो आरो बांसिनैनो ओ बेबायदि माइ आबादफोरखौ खालामनाय जायो। ओ नोंथाङाबो मिथिखागौ आरो बयबो मिथिखागौ जोंनि बर' फोर बांसिनै ओंखामखौनो जानानै थायो फुंनिफ्राय ओ बोथिफ्रोमावबो जोङो ओंखामखौनो जानाय जानाय जायो बेनिखाय दैज्लां मे थिं बेबायदि जोंंनिथिं माइफोरखो गायनायखो जोङो नुनो मोनो ओ जायखो जोङो बेबाय जोंनि हदायबोनि सानफ्रोमबोनि बोथिफ्रोमावबो जोङो जानानै ओ बेबायदि जोंनि जिउखौ खुङो। आरो बेजोंनो लोगोसे ओ जोङो नायबावोब्ला जोङो मोननो हागोन बेबायदि मेसें बोथोराव ओ जोंनि गामि ओनसोलाव राव मा मा फिथाइ सामथायाइफोर थायो ओ थाइ ओ थाइजौआथ' जेनेबा दैज्लां बोथोराव जाहैबाय बेबादिनो मेसें बोथोरावहा नारें कमला नारें जुमब्रा मौसु समि मिथामुरि बेफोरबायदि फिथाइ सामथाइफोरखौ मेसें बोथोराव जोंनि गामिफ्राव मोन एबा बेफोरखौ ओ जानानै जोङो बेबायदि गोजोन्नायफोरखौ मोनो जायफोरा गासैनिबो बो न'खराव बेबायदि फांसेब्लाबो ओ थायो आरो बेनि अनगायै जोङो बेबायदि फिथाहोननानै ओ नायबावोब्ला जों मोननो हागोन गय फिथाइ ओ बयनिबो न' न'खरफ्रोमावबो बेबायदि गय बागान बा बिफांफोर गायनायखौ जोङो नुनो मोनो जायनि गेजे जोङो बेबायदि रांखावरि फोरबो आरजिनो हायो गोबां बेबायदि गय बिफांफोर दङब्ला बेनिफ्राय गोबां बेबायदि रांखावरि जों आरजिनो हायो बा बेखौ फाननानै जोङो गोबां बेबायदि रांफोरखौ मोनो आरो बेनि गेजेरजों जोङो जोंनि नांगौ बा गोनांथिफोरखौ खुंनो हायो ओ दायो बे समाव नोंथाङा बेबायदि नोंथांनि गामिनि बेबायदि फिथाइ-सामथाइ आरो बेबायदि मैगं-थाइगंनि सोमोन्दै बुंनो हागोन
औ औ ओ ओ जोंहा ओ सुबुं हिसाबै ओ बयहाबो जानाय लोंनाय थाखायो ओ जानाय नङाबा मानसिया थांनानै थानो हाया ओ बेजों लोगोसे जे ओ बुङोब्ला जों गामियाव ओ मोननाय ओ ओ गोथां मैगं-थाइगं बुङोब्ला ओ जोंहा ओ लेस्रा आबाद दङ। आ बिदिनो ओ कक्रेल ओ पटल ओ बिदिनो जोगोनार ओ ओमफ्राय फल ओ जिंखा ओ बैफोर मैगंफोरखौ जोंनि गामियाव जोङो नुबाय थायो आरो मावनाय ओ बेनि अनगायैबो जोंहा लेस्राफोर खौ जोंहा ओ लेस्रा भिन्दिगफोरखौ जोंहा फु-फुं समाव ओ जोंहा ओ सोरबा सोरबा बा ओ हाजिराबा ओ खामलायाव थाङोब्ला जोंहा फुं फुं समाव बेखौ ओ एवना जानो मोजां जायो आरो एबा एवना जालाङा बांसिन जोङो फुं समाव लेस्राफोरखौ बांसिन जानायखौ जों नुयो। ओ जोंङो ओ बेलासि टाइमाव जोंङो ओ माखासे मैगंफोर जेरै दालि दालि सबाय बेफोर मैगंफोरखौ जोङो बेलासिफोराव संनायखौ जों नुनो मोनसि बेनि अनगायैबो जोंहा ओ जोंनि ओ मोनसे गोनांथार ओ मा होनगोन बेखौ गोनांथार ओ आबादानो जाबाय जोंना ओ माइ आबाद आरो ओ माइनिफ्राय जोङो माइरं मोनो ओ माइरं फ्राय ओंखाम बे ओंखामा जोंनियाव गोनांसिनथार ओ मानसि ओ जिआव जोंना ओंखामखौ गोनांथार होनना बुंदों ओंखामखौ जोंना बर' सुबुंफोरा बांसिन जानायखौ जों नुयो। ओ बेनि अनगायैबो जोंहा ओ जोंनि गामियाव ओ बिदिनो गोबां ओ जेरै ओ गय गय नालेंखर बिदि थायो आरो ओ जोंनि गामि ओनसोलाव बयनावबो न'खर न'खर गय बागान एसेब्लाबो गय बागाना न'खर बागान बिदि थायो। जों आरो ओ फिथाइ सामथाइनि बेलायाव जोंहा ओ जोंनि गामियाव ओ बिदिनो ओ थाइजौ फिथाइ ओमफ्राय आनारस आनारस बेखौ ओ रैमालि होनना मिथियो ओ बेजों लोगोसे जोंहा ओ नारें खमला ओमफ्राय ओ द्रागन ओ बिदिनो थालिर ओ बिदिनो बायदि बायदि ओ फिथाइफोर मोननाय जायो आरो जोंनि गामियाव आरो बेनि गेजेराव ओ आङो मोजांसिन मोननाय फिथाइया जाहैबाय ओ थाइजौ फिथाइ ओ थाइजौ फिथाइखौ आङो ओ एखनब्ला जेरना जायो एखनब्ला आङो ओ ओरैबायदि जायो जायो आरो बेखौ फोरमायनो नागिरदों नोंथां। ओ जोङो ओ फार्स्टआवनो जोङो ओ थाइजौ फिथाइखौ ओ बिफांनिफ्राय बुस्रिना लाना फैनानै ओ बिनि बिगुरखौ ओ जिरनानै जोङो ओ गामला एबा थोरसियाव जोङो ओ फिस फिस बिदिनो फिसा फिसा हाफ्लेनानै ओ फालौ संख्रै बिदिनो फालौ संख्रि बिदिनो ओ मोननै मोनथामसो ओ बेयाव होग्रा बुस्थुखौ होनानै जोङो ओ मोजांसिन सिनायबा गोथावसिनै जोङो बेखौ जायो आरो नोंथां ओ बेनि अनगायैबो जोंहा ओ बेफोर बेफोरनिफ्रायबोबो जोङो बेफोरखौ ओ न'खरावनो बुरजा बुरजा गायनानै एबा ओ बेफोरखौ फाननानै जोङो ओ फैसाबो मोनो आरो बिदि गोबां रां आरो मैगं थाइगंनि बेलायावबो ओ जोंहा ओ बेफोरो मैगं थाइगंखौ ओ बे लेस्रायानो जा भिन्दियानो जा ओ बायदि बायदि ओ बिफोर मैगंफोरखौ जोङो फाननानै ओ न'खरखौ ओ सोलिनो हायो आरो बेजों लोगोसे जोङो रांबो आरजिलांनो हायो नोंथां। ओ ओ नोंथाङाबो बेनि बागै सससे फोरमायबावनो हागोन नोंथां?
औ मा बुंनायमोनलाय नोंथाङा मानि बागै?
अ नोंथ' जानाय लोंनायनि बागै ओ नोंथाङाबो ओ नोंसोरनि गामियाव ओ जानाय सससे फोरमायबावनो हागोन नोंथां?
औ औ। ओ नोंथाङा बुंबाय बेबादिनो आंबो बुंनो सान्दों ओ जिबायदि नोंथाङा बुंबाय बेबायदि फिथाइ सामथाइफोरखौ गायनानै ओ बेबायदि रां आरजिनो हायो ओ आं बो बुंनो सानदों बेबायदि जोंनि गामिफ्राव गा-गासैनिबो न'ख खराव बेबायदि गय खान्थाल थाइजौ गासैनिबो न'खराव थायो बिफोरखो जानायजों लोगोसे आथिखालनि मुगायावथ' बेखो फाननानैबो रांखान्थि आरजिनो हायो नालाय ओ बेबायदि फा फाननानै रांखान्थि आरजिनाय जायो ओ अब्ला जोङो दिनैनि सावरायनाय बिसे खिनियावनो दोनथ'नोसै।
औ नोंथांनिफ्राय ओ माखासे ओ खोथाखौ मिथिनो मोननानै ओ जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ हामबायसै।